हेलौ औ खोनादों नोंथां माबोरै दं नोंथाङा
हेलौ नोंथां औ आङो मोजाङैनो दोङो नोंथां
औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ दिनै फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि जौ गिसि एबा जौ गोरान बानायनायनि आदब खायदाफोरखौ एसे ओ आरो मारै बाहायजायो बेफोरखौ एसे सुंद'यै सावरायनो होननानै नोंथांखौ आङो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन नोंथां थारैनो ओ जोंनि बर' समाजावहाय जौगिसिबा जौ गोरानखौ मारै मारै बानायो होनोबा ओ बेनि फारसे आं नोंथांनो फोरमायना होनो आखायाव लाबाय नोंथां ओ जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जौ गिबि एबा जौ गोरान बाहाय बाहायनायखौ आं नुनो मोनबोदों दा जोंनि बर' समाजाव समाजावहाय गोदोनिफ्रायनो जौ गिसि एबा जौ गोरानखौ बानायनायखौ आं नुबोगासिनो आथिखाल मुगायावबो आं ओ नुनो मोनबोदों दि जोंनि बर' आइजोफोरा जौ गिसि एबा जौ गोरान खौ दासिमबो बाहायो एबा सावो होननानै आ जौ गिसि एबा गोरानखौ माबोरैहाय बानायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो बाखार एबा जायखौ बुङो जोङो बर'आव एमाव एमाव खौ जोङो बानायग्रोना लानांगोन एमावखौ माबोरैहाय बानायो होनोब्ला जोङो माइरं माइरंखौ जोङो गिबियावनो सोम सोमनानै लानांगोन सोमनानै लाखांनानै जोङो बेखौहाय दसे समनि थाखाय फोराननानै दोननांगोन दै सर'नो आन्था बेनि उनावहाय जोङो ओ मोखोना बिलाइ बेबायदिनो बायदिसिना बिलाइखौ ओ लाबोनानै जोङो माइरंजों जमानो गुन्दै बानायनानै देनांगोन दिंखियाव बा उवालाव देग्रोनना लाखांनायनि उनाव हाय जोङो बेवहाय ओ गिसि बानायग्रोनानै लानांगोन बेखौ दै होनानै गिसि बानायखां खांनानै जोङो बेवहाय लारू बाहायनांगोन लारू बानायखांनायनि उनावहाय जोङो ओ मोखां हिसाबै ओ थाखानाय एमावखौ जोङो ओ सिफ्रुनानै फोनग्रोना होनांगोन नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेहाय ओ फोननानै जोङो बेखौ ओ जि दिन एबा बा दिननि थाखाय खोबनानै दोननाय जायो नों थां बेनि उनावहाय जोङो बेखौ सान्दुंङाव फोराननानै बेखौ बाहायनाय जायो आरोना नों थां बिदिनो जोङो जौ बाहायनायाव बेखौ बाहायो जौखौ माबोरै बानायो होनोब्ला जोङो बेबायदिनो माइरंखौ सोमनानै सुखांनानै जोङो संनांगोन सौखांनायनि उनाव जों बेयावाय एमाव होनांगोन एमाव होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ हरनै बा हरथामसो दोननांगोन बेनि उनावहाय जोङो ओ थौफोरावहाय सोनानै दोननांगोन बेनि उनाव जोङो बेखौ जौगिसि हिसाबै बानायनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहायो जेब्ला जायो अब्लाना जों बेखौहाय जौ गोरान हिसाबैबो बाहायनाय जायो नों थां ओ नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन हागोन ना जौगिसि एबा गोरानखौ माबोरैहाय बानायो
औ नोंथां ओ बिदिनो जोंना जौ बानाय जौखौ संनो थाखाय गिबियावनो नोंथाङा होनलांनाय बायदि एमावखौ नांगौ बेनि उनावहाय जोंहा औ बेनि उनावहाय जोंहा जौखौ ओ जोंना गुबुन गुबुन रोखोमै सङो जेरै जोंहा माइब्रानि जौ आरो माथानि जौ बिदिनो जोंहा बा औ बिदिनो जोंहा माइब्रानि जौ सङोब्ला गिबियावनो माइब्रा माइरंखौ नांगोन जोंनो बे माइरंखौ जोंहा मोजाङै सु ना लानानै जोंहा दैखौ एसे फुदुंनानै बे दैयावनो जोंहा बे माइरंखौ होना होनाय जायो जाहाथे बे माइरङा ओ मोननानै एसे आथा आथा जायो बेनि उन औ बेखौ जोङो संखांनानैहाय जोंहा एरननानै ओ दसे समनि थाखाय गुसु जानो होयो आरो बेखौ गुसु खालामखांनायनि उनावहाय जोंहा मोजाङै ओ प्लास्टिक बा दारा बायदिसिनायाव जोंहा एरननानै ओ जोंहा गुसु जाखांनायनि उनाव एमावखौ ओ थाइसे बा थाइनै नांगौ जखानि ओ फोननानै लानाय जायो बेनिफ्राय जोङो एमावखौ फोनखांनानै ओ दसे समनि थाखाय बे जायगायावनो दोनथ'नानै उनावहाय जोंहा बाल्थिं प्लास्टिकनि बाल्थिं बा बायदिसिना बासनावहाय जोंहा सोनानै लानाय जायो जाहाथे बेनि रोसिया बे बासनावनो जमा जाना थायो
औ नंगौ नोंथां
बेखौ ओ बे जौखौ ओ माइब्रानि जौआथ' गोबां गोबाव गोबाव ओ समहालागै थायो नालाय बेखौ ओ मोजाङै खा थेनानै दोननाय जायो बिदिनो जोंना ओ जौखौ बिदि आदबजोंनो आं जोंनि ओनसोलाव संनायखौ नुनो मोनो आरो जौ होन नानै बुङोब्ला जोङो गोदोनि गोदो जोंहा बे बे जौ खौहाय आ बै आबौमोनहा ओ मोनसे मेंगानायनि मलै होननानैसो बाहायोमोन खामानि दामानि मावखांनानै सानजौफु समाव मेंखांनाय मोनोब्ला ओ एसे ओ एसेहाय लोंनानै गावनि मेंनायखौ खारहोनो आरो गावनि गोसोखौ ओ गोजोनग्लाय होनो बेखौ जोङो लोंनाय जायोमोन आरो मालाबा मालाबा समाव जोंहा ओ ओ खामानि मावखांनानै मोनायाव एसे लोंनानै गावखौ मोजाङै उनदुलांनाय उनदुलां नायनि थाखाय जाहाथे बेनि सानाव मावनाय खामानिफोर खामानि मावनायफोरा बेनि मोदोमखौ साहोआ बेनि थाखाय ओ मोजाङै उनदुलांनायनि थाखाय ओ जोङो जौखौ लोंना उनदुयोमोन नाथाय जोङो दानि मु गायाव नायोब्ला जोङो बेखौ उलथासो जानायखौ जोङो नुबोनो मोनदों जेरैहाय जोंहा दानि दानि सुबुङा जोंहा जौखौहाय गावनि ओ देहाखौ एबा गावखौ गोजोनग्लाय होनो एबा रंजानो था खायसो जोङो बे बे बुस्थुखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनसै दानि मुगायाव जेरैहाय जोंहा ओ दानि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौनो जोङो ओ बिदिनो बायदिसिना जायगायाव थांनानै बेरायनायजों लोगोसे जोङो जौ सेरेबखौबो लांफानानै लोंनानै ओ गोबां दावराव जानाय एबा बुज्लायलायलाय नांज्लाय खमलाय जानायखौ जोङो नुनो मोनदों बिदिनो जोंहा गोबां सुबुंनि जिउबो खहा जालांनो हम दों आरो खायसे खायसेया देहायारि नोरजियाबो जा नानै थादों बिदिब्ला नोंथाङा ओ दानि मुगायाव नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जौखौ मा बायदि बाहायो नोंथाङा एसे सुद'यै फोरमायना हो नो हागोन ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो ओ नोंथाङा दा फुंखांनानै थांबायदि ओ गोदो आबै आबौमोनाहाय जौखौ मानो बाहायोमोन होनो होनना बुंदोंबोला जेरैहाय जोङो खामानिफोर मावखांनायनि उनावहाय ओ दसे मेंनाय में गानायनि थाखायहाय जोङो जौखौ लोङो होननानै नोंथाङासो दाबावैसो फोरमायनानै होलांबाय औ नंगौ बेयो थार दि नंगौ जेब्ला ओ जोङो गोदो आबै आबौमोना खामानि दामानि मावखांनायनि उनावहायसो जोङो मेंगानायनि थाखाय ओ जुमाय खौ लोंनायखौ जोङो नुनो मोनबोयोमोन दा बेनि अनगायै जोंहा दा आथिखाल मुगायाव ओ गोबां जौ बाहायनायखौ आङो नुनो मोनबोदों आङो जौ बा बाहायनायखौ बारा एसेबां साबजानाय मोनादि ओ आथिखालनि जों सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोराहाय ओ जौजोंनो गफबना थानायखौ आङो नुनो मोनदों नोंथां ओ बेनिखायनो आं जौ बाहायनायखौ ओ साबजानाय मोना खै आरो ना नोंथां आ थिखाल मुगायाव जोंनि हालामावबो गोबां जौ बाहायनायखौ ओ जों नुनो मोनदों बेनि थाखाय जौआ जोंखौ ओ गोबां बिथिङावनो ओ जोंनि देहायारि ओ खौ नोरजिया खालामनायखौ आङो नुनो मोनबोदों बेबाय दिनो जोंहा सोलोंथाइ बिथिङाव बो जौ बाहायनाया जोबोद ओ लेथ्रा होननानै आं सानो आरो ना नोंथां ओ बेबायदिनो जोंनि देहायारि ओ सोलेरफोरखौहाय नोरजिया खालामलाङो जौआ बेबायदिनो जोङो फरायनो लिरनो गोसो जाया आ बायदिसिना बिथिङाव जोङो खामानि मावनो गोसो जायै खालामो आरो ना नोंथां जौआ बेनिखायनो आङो जौ बाहायनायखौ बाराद्राय एसेबां मोजां होननानै साना आरो ना नोंथां बेबायदिहाय जौआ गोबां रोखोम खोमै जोंनि सुबुं माहारिफोरखौ गोहोम खोख्लैयो आङो बांद्राय एसेबां जौ संनायखौ मोजां मोना बेनि थाखाय आङो नांगौ रोखोमै जोङो खामानिफोर मावखाङोबोला जे जोङो दसे मेंगानायनि थाखाय एसे एनै लोंनायखौ आङो जेबो साबदायनाय मोना नाथाय जोंनि आथिखाल मुगायाव बेनि बांसिनखौसो आङो नुनो मोनदों आरो ना नों
औ थारैनो
नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन गोन ना नोंथां आथिखाल मुगायाव जौ बाहायनाया बांसिन जादों ना एसे ओ सिगांनिख्रुइ खमसिन जादों नोंथाङा आंनो दा फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
जोंना दानि मुगायाव गोदोनिख्रुइ जौ बाहायनायखौ जोङो गोबां बा बांबोनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो नोंथां जोंना गोदो गोदोनि सुबुंफोराव उन्दै उन्दै बैसोआव जोङो जौ लोंनायखौ खोनानो मोनामोन एबा मिथिया मिन्थिना मोनबोआखै नाथाय जोङो दानि मुगायाव जोङो उन्दै उन्दै समाव फरायबाय थानाय बैसोआवनो जोङो जौखौ जौ लोंनाय खौ गोबां बांबोनाय मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंना ओ गोबां सुबुङानो बिदिनो जौनि बेफार फालांगिबो खालामनो हमदों बिसोरो जोंनो ओ उन्दै बैसोआवनो जौ बायनो थांबाबो बिसोरनो रांनि थाखाय जौखौ हरनाय जायो बिदिनो जोंना गोबां सुबुङानो जौखौ बायनानै लाबोनानै लोंला लोंसि खालामनानै जोंना गुबुन जायगायाव बेरायहैसै एबा सोरजोंबा सोरजोंबा लोगोफोरजों थांनानै जौखौ लोंसे लोंनानै लोंसे लोंनानै गुबुन लोगोफोरजों नांलायनाय एबा बुज्लायनाय एबा बेनि अनगायैबो जोंहा गारि मथर बायदिखौ गावनि गावनि कन्ट्रलाव गैयाबाबो सालायलाबायनानै गोबां जाब्रबथाय जानायजों लोगोसे जोंहा गोबां बिदिनो जिउखौबो गोमानायखौ जोङो नुसै
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो
देहायारि नोरजिया सोरनाबा आखाइ गैया सोरनाबा बिदिनो हारायानो बायनाय बिदि जानानै थानायखौ जोङो नुनो मोनसै नोंथां बिदिब्ला नोंथांजों राय्लाय जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों
दोनथनोसै नामा नोंथां जोंना
औ नोंथां औ नोंथांजों रा सावरायनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय गोजोनथों नोंथां
औ नोंथांनिसिम
औ नोंथां